औ औ खोनादों ना नोंथाङा? औ औ होमबा नोंथां-नोंथाङा जुदि सम होनो हायो अब्ला जों मोनसे आयदा लानानै सावरायनि।
अ मा आयदानि सायाव सावरायलायनो दा?
औ जों माने दंफां लाइफां बा मिथिंगानिफ्राय मोननाय दंफां बेफोरनि सायावनो एसे
औ औ दे रायलायनो हागोन दे।
औ
दंफां लाइफां थायोब्ला माने मानसि दुमसियाबो थांनानै थानो हागोन आरो बिफां लाइफाङाबो मानसि थायोब्लासो माने थांनानै थानो हागोन आरो। माने दंफां लाइफां आरो मानसिनि गेजेराव माने सोमोन्दो एंगारलायनो हायै सोमोन्दो दं होननानै जों बुंनो मानो होनोबा दंफां मानो होनबा दंफाङा- दंफाङा मा होनो
औ
बेबायदिनो सोलाय सोल' लानानै माने जों थांनानै दं आरो नोंथां। औ नोंथाङा औ नों मिथिया नोंथाङा जाखिनि मिथियो
औ औ जागोन दे जागोन। दंफां लाइफां होनोब्लाथ' दंफां लाइफाङा जोबोर गोनाङानो होनना बुंजायो दंफां लाइफांनिफ्राय नोंथांजोआनो बुंलांखांबाय दंफां लाइफांनिफ्राय जोङो सुबुं माहारिया अक्सिजेन गेस लानानै थांनानै थानो हायो आरो। आरो दंफां लाइफाङाबो जोंनिफ्राय कार्बन डाइ अक्साइड बोनानै इसोरबो थांनानै थानाय रखम जायो आरो आरो बेबायदि बिदिनो दंफां- लायफांनिफ्राय सुबुं माहारिया गोबां खामानियावबो बाहायनो हायो दंफां- लाइफांखौ ओ जेरै दंफां -लाइफां बिफांखौ दानफायनानै ओ न' लुनाय आरिनायाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। ओ काट, थकटा बेफोरबायदि खालामनो हायो आरो देक्स।
औ
टेबोल, सियार, खिरखि बेफोरबायदिखौ दर्जा बेफोरबायदि बानायनाय नुयो आरो। आरो जोङो दंफां- लाइफांनिफ्राय सुबुं माहारिया फिथाइ- सामथाइ नाथाय गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ मोननानैबो जोङो बेफोर फिथाइ सामथाइखौ जानानै जोङो गोसोखौ मोजां मोनो आरो ओ थाजिम मोनो देहाखौ सिटं‌‌ मोनो फिथाइ सामथाइनिफ्राय जोङो एसे ओ जों मुलाम्फा जायो आरो बेखौ जानानै फिथाइ सामथायाइखौ जानानै। आरो नोंथांजों आंङो दंफां- लाइफांनिफ्राय मोननाय फिथाइ -सामथाइनि एसे मुं मिथिगौ नामा एसे बुंना होलाय।
खान्थाल, थाइजौ बेफोरखौथ' जों माने बिफांनिफ्राय मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ औ
औ बिनिखायनो जों माने दंफां -लाइफांनिफ्रायबो जों गोबां फिथाइ -सामथाय मोनो
औ
नि थाखाय माने खायसे खायसे फिथाय -सामथायफ्रा माने सक्ति सक्ति जगायो आरो माने जोंनो देहानि थाखाय मोजां आरो ड्रागन फिथाइ ड्रागन फिथाय जायखौ होनो बेफोर माने जोंनि देहानि थाखाय मा होनो थै लगायना होयो आरो आरो जोंहा बिफां लाइफां थायोब्ला माने जोंनि थानायाबो माने
अ
नांगौबायदि होनो बेफोरबायदि होगोन आरो दै जगायना होगोन। जेरै जों बिफां लाइफां गैयाबा माने जोंना बोथोरा गाज्रि जायो नङा होमबा नोंथां। माने मा होनो दंफां लाइफां बांद्राय दानफायनायनि जाहोनावनो माने जोंनिया माने बोथोर आरो बारहावाया गाज्रि जानो हमो। जायनि जाहोनाव माने दंफां लाइफां खम जायोब्ला माने अखा हानायाबो खम जायो नङा होमबा नोंथां जेरैथ' मा होनो दंफां लाइफां गैयि जायगायाव माने अखायाबो गैया जायो बेबायदिनो आबादफोर मावनो हाया बेफोरबायदि जायो आरो नोंथां। माने जोंना आबादफोर मावनो थाखाय थाखाय माने जोंनो अखा नांगौ जायो जिहेथु बेनि थाखायनो माने जोंनो दंफां -लाइफांखौ नांथारगौ जायो आरो नोंथां। आरो जोंहा दंफां-लाइफांखौ नों खोथा बुंखांबाय जेरै जों गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद बानायनो हायो। जेरै जिरायनो थाखाय जोंनो चेयार फरायनो थाखाय टेबोल माबा मोनसे रोंनो थाखाय जोंनो सिफोर दोननो थाखायबाबो जों आलना फालें बेफोरबायदि आलनाफोर बानायनाय आरो उन्दुनो थाखाय फालें बानायनाय आरो न' बानायनो थाखाय जोंनो खुन्था बाथाम मा होनो थ'खथा इफोरबायदि गोबां बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। माने जों दंफांफोरनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो। खायसे खायसे दंफां दंफां लाइफांफोराथ' माने बेसेन गोसा जायो नालाय बेफोरखौबो जों दंफां लाइफांनिफ्राय फाननानै जों मुलाम्फा मोननो हायो आरो नोंथां। बेसेन गोसा दंफांफोरखौ माने जों मा होनो गिदिर गिदिर खालामनानै हायोबा माने मा होनो जों गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। आरो दंफां लाइफां मा होनो बागान खालामनानै बा दंफां लाइफांनि आबाद खालामनानै जों रांखावरि खामायनायखौबो दिनैनि मुगायाव नुनो मोनबाय थायो नङा हमबा नोंथां? माने जों दंफां जेरै लबार दंफांखौनो होन लबार दंफां मा होनो गायनानैबो जों माने गोबां रां बिनिफ्राय आथा दिहुनन्नानै माने गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो। आरो जों गोबां रां आरजिनोबो हायो माने दंफांफोर गायोबा माने बोसोराव बोसोर जों माने खस्थ' खस्थ' खालामनानै जों बैनिफ्राय आथा दिहुननो हायोबा माने दंफांखौ गायनानै जों फेदेरनानै जों आथा दिहुननानै फाननो हायोब्ला माने जोंहा न'खर खुंनायावहा माने रांखावरियाव हेफाजाब जायो आरो नोंथां।
ओ नोंथां आ एसे बुंफिननो हागोन ना नेटनि प्रब्लेमाव ओ मोजां खोनाफैयाखैमोन नों
औ माने नोंथांमोननि ओनसोलाव माने बिदिनो दंफां लाइफां गायनानैबा दंफां लाइफां रां खावरियाफोरखौबो नुनो थाङो नामा होनदां?
जोंनि जायगायाव ओ रबार दंफांफोरखौ गायनायखौ नुनो मोना जोंनि जायगायाव गैया इफोरो ओरैनो दंफां दामगोसा दामगोसा बायदिसिना ओरैनो गाम्बारि बा सिगुन बेफोरखौल' नुनाय जायो आरो बेनिफ्राय आरो आरो दाम माबा बेलेग दंफां ओ नुनो मोननाय जाया दाम गोसानि
औ ओ
रबर दंफांफोरखौ नुनो मोननाय जाया आरो। जोंनि जायगायाव ओरैनो गाम्बारि सिगुन बेनिफ्राय ओ सेसु
औ औ
गोबां दङो बेफोरबायदिखौल' मोननाय जायो आरो जोंनि जायगायाव
औ औ औ नंगौ नोंथां माने ओनसोल लानानै ओनसोल माने जि सुबिदा बेफोरखौ माने औ सुबिदा सुबिदाबो थानांगोन नालाय बेफोरखौ गायनो थाखाय माने जाय जायगायाव माने सुबिदा बायदि गायो बिदिनो जोंनि ओनसोलाव माने गोबां लबारनि बागान ओ खालामनानै माने रांखावरि आरजिनाय बेफोरबायदिनो आरो गोबां दंफां जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदिनो सिगुन गाम्बारि थिथाजाब बनसुम बेफोरखौहाय माने जोंनिफाय सिसु बेफोरखौ माने गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजोंनो आरो सन्दन दंफां होनो जायखौ बे सन्दन दंफांखौ माने खायसे खायसे माने न'खराव एसे फांसे फांनायबाबो गायनाय बेफोरदिखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां मानो होनबा बैफोर बेसेन गोसा दंफां जिहेथु माने जों बेफोरखौहाय माने फाननानैहाय माने रां आरजिनो हायो आरो नोंथां माने जों बैफोरबायदि माने हाया मा होनो जि जायगायाव माने माइ गायजायाबा मा होनो जेबो आबाद मावजाया माने बैफोर जायगायाव माने जों दंफांफोर गायनो दोनोब्ला ओं एसे
अ अ उम
औ जोंनोथ' माने न'फोर बानायनो थाखाय औ बुंलाय नोंथाङा?
ओ बिफां लाइफां बुङोब्लाथ' ओरैनो औवाफोराबो गोग्लैयो खोमा संना?
औ गोग्लैयो माने होनोबा औवा बेफोरबोथ' माने ओ लाइफांआवनो गोलैयो बिफां लाइफाङावनो।
औवा ओ बिफाङा मा मा खामानियाव बाहायनो हायो नोंथांजो एसे मिथिगौबा फोरमायना होलाय?
औ औ औवाया माने जोंनो गोबां खामानियावनो हेफाजाब होयो नों नोंथां। जोंनाथ' मानि आबाद मावना जायो जिहेथु माने जोंना बे खौ माने औवाखौहाय माने गोदोनिफ्राय माने दिनैसिमबो जों माने मा होनो बाहायनायखौ नुबोनो मोन्दों आरो खायसे खायसे ओनसोलाव नुयो ना नुवा मिथिला माने जोंनि ओनसोलाव माने दासिमबो औवानि बाहायनाय आबादाव आबाद मावनाय माने औवानि मै जायखौ मै बुङो माने हा समान खालामनो थाखाय माने बै मैखौहाय माने ट्रेक्टरजों एवोबाबो मान मोसौजों एवाब्लाबो माने ट्रेक्टरजों एवोबा माने हेन्द ट्रेक्टराव माने खाथाबनानैहाय माने मा हाखौ समान खालामनायाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। अ आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा मानि संनाय खावनायावबो बाहायो नों थां औवानि जेनेबा खादौ ओंखाम एरखावनो थाखाय माने खादौ बाहायनाय जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे ओंख्रि जेनेबा मैगंफोर सानो थाखाय दालि खाथा जायखौ सागं बुङो बेखौहाय जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो जोंहा मैगंफोर सुनो थाखाय मा खादा बाहायनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो माइ माइरं बा लाथुमनोबा दोनथुमनो थाखाय जों खादा बाहायनायखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां माने औवायाबो जों गोबां बिथिङावनो हेफाजाब होयो आरो
सुबुं माहारिनि जिउ खुंनायाव औवायाबो गोबां हेफाजाब होयो आरोना?
औ औ नंगौ।
जेरै दाला सान्द्रि दाला सान्द्रि जेखाइ खबाइ
औ
बेफोर आइजेंफोरखौबो बानायना लानो हायो आरो ना औवा जोंनो।
औ औ नंगौ नोंथां औ गोदोनिफ्रायनो माने बेफोरखौ औ।
गोदोनि दिनावथ' आरो पाक्कानि न' गैयामोन नालाय औवा जोंनो बानायनायखौनो बांसिन नुयोमोन आरो गोदोनि दिनाव न'फोरखौ औवाजोंनो बांसिन बानायनाय नुयोमोन आरो खुन्था ओ खामि जेनलाब बायदिसिना गोबां बाहायनाय नुयोमोन आरो।
औ औ दासिमबो माने खायसे खायसे गामि ओनसोलाव माने औवानि बेरा बानायनानै माने हाजों लिरनाय इफोरखौबो जों नुनो मोनो नोंथां।
माने खायसे खायसे न'फ्रा माने फाखानि न' गैया जायफोरना बेफोरो माने औवानिनो बेरा बानायनानै माने न' बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो जोंहाथ' माने गोबां खामानियाव माने बाहायो जों माने बुंजोबनो हा हाया जों माइ रोगानो थाखाय माने औवानि बावखा हुकेन माइ एरनो थाखाय हुकेन बाहायोना बे जों दासिमबो दिनैनि समाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो अब्ला नोंथां जोंना समा जाना फैबाय जों दोनथ'लायनोसै नामा?
औ दे दे।
अ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।